हेल' ओ खोनादों दा ना
औ खोनादों
अ जों दायो मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनोसै ना जेरै मा हेल्थ ना जोंनि देहा सावस्रि
औ राय्लाय जायो
ओ हेल्थ होनोबाथ' जोंनिया मा मोनसे जोबोद बेसेन गोसा ना हेल्थ गावनि देहा ना देहा गैयाबानो जोंङो मा थांनानै थानो हाया आरो बे नि थाखाय माने जों देहाखौ मा खालामनांगोन मोजां खालामनांगोन आरो बेबायदिनो देहायाव जाहाथे बे जेबो बेमार आजार जायाना ओरैनो जोंङो गावनि देहाखौ खौ माबायदि जोंङो जोथोन लानांगौ एसे फोरमायगोन नोंथां
औ हागोन जे गुबैयै जोंङो थांनानै दं हिसाबै जोंना गुबै अंगआनो जादों देहा नंङा होमबा जे गासै पारटखौ बा गासै अंग फोरखौ ओज ज जथायनानै बे मोनसे देहा दा जों बे देहाखौ माबायद दियै मोजां लाखिनो हायो बा बेयो जोंनि गावब गावनि सायाव सो गोन आरो‌ जोंनि जानाय उन उन्दुनाय जे मोजां आबहावा नंङा होनबा दा बेफोराव जोंङो थायो अब्ला जोंनि देहाया मोजांङैनो थायो आरो जुदि जे जानाय लोंनायखौ गावबा गाव जे समानथाय खालामाबा जे ओंखामखौनो जुदि जोंङो सानसेयावनो खनब्रै खनबा बा सयबार सातबार जुदि जायो अब्ला जोंनि देहाया मोजां जानाय नंङा आरो मा माखासे जे देहायाव नांङै जिरादफोर जेरै निस सार बेसादफोर जायखि जाया जे देहायाव नांङै बेसादफोरखौ जोंङो जे बाहायोब्ला माने जाय बेसाद खौ बाहायोब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जागोन बा बोलो गैयि जागोन बेफोर बेसाद फोरखो जोंङो बाहायिया मोजां जां नंङा होमबा
औ औ
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जे एक्सार साइस जायखौ होनो जे जों एक्सार साइसनि गेजेरजों जोंनि देहाफोरखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हायो बे खौ खालामनाया जों साफ्रोमनिबो दाय थ' दा बेनि थाख बखायनो जों खालामोबो नङा होमबा नोंथाङाबो खालामो आंबो खालामो जे जों गासैबो खालामो आरो नाथाय जाय बायदिया खालामा बे बफोरखौसो जोङो जे ओ गोबां दुखु खस्थ' बा बेमार आजार बायदिसिना थासारियाव गोग्लैसोनानै थानायख जों नुनो मोनो ना थाइ जे दानि मुगायाव मुगा आरो गोदो गोदायनि मुगा जों बे मोननै मुगाखौ नायोब्ला जोङो माखासे फारागथि खौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा जे गोदोनि दिनाव औ गोदोनि दिनाव आबै आबौमोनहा जिहेथु गाव गावनो जे मावनानै दांनानै खामानि मावनाया जोंनि मोनसे गुड एक्सारसाइस नङा होमबा जे खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो जे गोदो गोदायनि समाव जे आबैमोना बुंनाय बादिब्ला बुङोना जों गासैखौबो जे नोंसिनि देहाफ्रा दा माबायदि जाखो जे जों गोदो ओरैबायदि अजन अजन खालामनो मावनो हायोमोन दा बेफोरबायदि बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो जे गोदो गोदायनि समाव बिसोरनि गेजेराव जे गाव गावनो बिसोरो मैगं थाइगंफोरखौ जे गुबुन रासायनारि हासारफोर बाहायालासे जे न' न'आवनो मोसौ बोरमाफोर फिसिखायो हिसाबै न'निनो गुबै हासारफोरखौ होना मैं थाइगंफोरखौ बिसोरो गायोमोन आरो न'आवनो गायनायखौ न'आवनो गावसोरनो जायोमोन दा बेनि थाखायनो बै समाव जोंनि आबै आबौमोननि देहाया जे ओ मोजाङैनो थाहैयोमोन गाहाम देहायैनो बिसोर थायोमोन आरो थानायनि थाखाय बिसोरो गोबां रोखोम रोखोमनि गोबां गोरा-गोरा खामानिफोरखौ बिसोरो मावनो हायोमोन नङा होमबा जेरै सि दानाय ओ माइ सौनाय माइरं सौनाय उवाल गाहेन सावनाय दिं खियाव माइ सौनाय आरो गोजान-गोजान लामा हान्थिनाय बेफोरखौ बिसोरो मावनो हायोमोन । गोरलैनो मानो होनबा बिसोरनाव जेबो रासायनारि हासार बिसोरनि मोदोमाव हाबाखै न'नि गुबै हासार बिसिनाव हाबदों नाथाय बै जुग खौ गारबोनानै जोङो नैबे दानि जुगखौ बा दानि मुगाखौ जोङो रायखाङोब्ला जोङो गोबां मा फारागथिखौ नुनो मोनसै। मानो होनबा दानि जुगाव जे आबाद मावनाय बिथिङावनो होन मैगं थाइगं गायनाय बिथिङावनो होन गासैयावबो जोङो रासायनारि हासार गासैयावबो जोङो रासायनारि हासार बाहायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जायनि थाखाय बैफोर ओ हासारफोरा जोंनि मोदोमनि बा‌ दे देहानि थाखाय मोजां नङा। दा बेफोरखौनो जोङो मोदोमाव औ सावस्रिनि थाखाय मोजां नङा। दा बेफोरखौनो जोङो जोंनि मोदोमाव जे बाहायगासिनो बा जोङो मोदोमाव बेखौ सोनानै लागासिनो मानि गेजेरजों होनोब्ला जे जोङो मै मैगं थाइगं सानफ्रामबो औ फिथाइ-सामथाइ जानाय बेफोरनि गेजेरजों जों मोदोमाव
सोना ला गासिनो औ।
दोनि स समाव बा दा समाव बा आथिखालाव जोङो बांसिनै जे देहाफोरखौ एसे लोरबां जानायफोरखौ आं नुनो मोनो जे जोंनि आबै आबौमोनहा बुंनाय समनिफ्राय जे बिसोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो जे बै समाव माबादिमोन आरो दा माबायदि जाखो दा आरो जोङो बांसिन ओ मानसिफोरखौनो जे मोनसे नङा मोनसे बेमार आजार जानाय जोङो नुनो मोनसै नङा होमबा दा बेफोरो जोंनि गवबागाव जानाय ओ खोब बाहायनो रोङिनि थाखाय बा रासायनारिक हासार बाहायनायनि थाखाय बे फोरो जादों होननानै आं सानो नोंथां।
औ लोगोसे माने जोंनियावबो गोदोनि बायदि खामानि दामानि मावनाय हुदाया गैलिया ओरैनो मानि जिरायनानै जायोना जेबो खामानि मावला माने गावनि गोलोमदैखौ हगारला बेनि थाखायबो मानि जोंनि देहाया दायो गाज्रि जालांदों आरोना जायनि जाउनाव दायो बेमार आ जारजों जोङो नाख्रेब जागासिनो । गोदोनि बायदि मा? गोदोनि समावथ' बर' आइजोफ्रा मा खालामोमोन गाव जानो थाखाय ना माइरंखौ बिसोरो माने माइखौ हरनि समावनो सिखारनानै सोवोमोन । होननानै खोनायो आरो ना जायनि गेजेरजों जोंनि देहायाबो मा एक्सारसाइस जाबायना बे जों लोगोसे जोंनि देहायाबो थिगैनो थाबाय ना बेफोरबायदि मावनायनि थाखाय जोंनि आबै आबौमोनहा ना आबैमोनहा जेबो बेमार आजार जायामोन जानो हागौ । ना आथिखालावथ' बेफोरबायदि माइ संनाय ना बेफोरबायदि संनायफोरा गैलिया बेनि थाखाय मा जोङो दायो लोरबांसो जालांसिनदों आरोना । बेफोरबायदि खामानि दामानि गैयिनि थाखाय ना । दायो आथिखालाव बिगियाननि मुख । खुगाजों ओंखारनाय माखासे मानि इजियैनो मावनो हानाय माखासे मुवा फैबायना । बिनि थाखायनो जोङो बेजों सोनार नानै थानायनि थाखायनो जोंनि देहाखौसो जोङो गाव गोंनि सावस्रिखौसो माने गाज्रिसो खालामनानै लानाय जादों आरोना । जों नि थाखाय । औ नांनायनि बारा जोङो गुबुननि सायाव बा सोनारनायनि थाखाय जोङो गावनि देहाखौ गाज्रि जाला होदों आरो बेखौ । अ आं सानो आरो गोदोनि बायदि माने ओं। ।
औ जे मुगाया दावगानायजों लोगोसे औ मुगाया दावगानायजों लोगोसे जे गासैबो समनि आंखाल बा समजों लोगोसे खारफानायनि जाउनाव बेफोरखौ जादों होननानै जों दा सावरायनो हायो औ । मानो होनोब्ला जे से घन्टानि खामानिया जुदि से मिनिटावनो जायो ब्ला नङा होमबा दा बेखौ जे आजा दिनिफ्राय आजादि बयबो लुबैनायनि थाखाय बेफोरो जादों होननानै जों बुंनो हायो । मानो होनोब्ला गराय नुब्ला सिं बायो बे बाथ्रा मोनसे जोंहा बर'नि गेजेराव मोनसे बाथ्रा फाव दङ । दा बेबायदि बाथ्रा फावनि गेजेर जोंनो जोङो रुजु रुजु नायनानै बुंनो हायो ।
औ लोगोसे दा आथिखालाव समनि आंखालजों ना । औ
औ
गोदो जों सम होनो हायोमोन गावनि खामानि दामानियाव ना आथिखालाव मानि समनि आंखाल जाबायना ओ समनि आंखालजों मानि सुबुङा मानि समखौ थोस्लाबियाव ना बेफोरबायदि इजियैनो मावनानै लानो हानाय माखासे खामानि फोर खौ जोङो दायो मावगासिनो आरोना बेफोरनि हेफाजाब
औ बा बेनि गुबै जाहोनानो औ बेनि गुबै जाहोनानो जादों जों सोलोंथायारि फारसे दावगानाय मानो होनबा जोंनो सोलोंथाइया मोनसे गोनांथार जोंनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे राहा लामा सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो जोङो बैफोरबायदि माखासे गोदोनि समाव जे आबै आबौमोननि समाव मावबोनाय खामानिफोरखौ जोङो दा मावनो हालिया होननानै जोङो बुंनांगोन मानो होनोबा बै समाव जे इसिबां माने सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय बेफोरबायाददि गैयामोन आरो बिसोरनि समाव खाबुबो गैयामोन गंसे फरायसालि बा गंसे स्कुल बेफोरबायदि गैयामोन बा माखासे फरायसालिमा बेफोरबायदि जेबो गैयामोन दा जे सोलोंथाइनि बिथिं दावगाबोनाय लोगो लोगो जोङो समजों खार फानानै सोलोंथाइखौ होसोनानै जोङो दा माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो जे बाहायैखौ बा मावनो हुदा खालामैखौ जोङो नुनो मोनसै। नङा होमबा औ। बेनि अनगायैबो औ जों सोलों थाइखौ लायाबा जोंहा जे मोनसेनो जे गोदोसोनाय बा मोनसे गोदो गोदायनि बे मोनसेल' सानस्रिजों जों थाबाय थायोब्लाबो जोंहा जाया जाया
औ जौगानाय
दावगानायजों दावगालां थांफानो हानांगौ बा सोलायनायजों सोलाय लांफानो हानांगौ बिसोर मा सासे मानसि नि गुबै आखु
औ औ।
बेबायदियैनो अब्लाबो जे जे गोदोनि आरो दानि दा बेखौ जों फारागथि नुदोंब्लाबो जे जोंहा सोलोंथाइखौबो लानांगोन बे जोंनि नागारहायै मोनसे बाहागो आरो बेफोरखौ लासेयाव बो जोङो समखौ दिहुननानै जों गाव गावनि देहानि फारसे मा नोजोर होयोब्ला। बे जों गासैबो सा साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि मोनसे खामानि जागोन आरो जों गासैबो नोगोरारिया जे गाव गावनि आंगो सावस्रिखौ जिहेथु ओ मोजाङै लाखियोबा जोथोनै लाखियोब्ला जोङो मोजाङैनो मोजां जे जोङो दावगालांनाय खामानिफ्राव जोङो मावनो हागोन। आरो गोजौ सोलोंथाइ फारसे दाव खोलांनो हागोन आरो मोजां मोनसे ओ न'खर खुंनानै रायजो जानो हागोन होननानै आं बुंनो सानो।
औ अब्ला ना दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै ना? औ दे गोजोननाय थाबाय होनबा। गोजोनथों।